औ खोनादों ना नोंथाङा आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा जोङो दायो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा?
अ नोंथाङा माबा मोनसे हाबाफोर मावबाय दं नामा दायो?
दाथ' आं मावथ'वाखै बारु नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं माने नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन आरो?
औ फ्रि नोंथां फ्रि। हागोन सावरायनो आयदि औ आइदायासो मामोनथाय नोंथां? फोरमाय सावना होदो एसे?
सोमोन्दै सावरायजागोन नामा?
अह ह औ
हागोन जागोन नोंथां जागोन।
जेनेबा जों दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनानै बेरायहैनायखौनो ओै सरासनस्रायै जों मिथिनाय नङा होमबा?
औ औ मिथियो नोंथां।
औ दा आं मिथिनो लुबैदों आरोखि ना नोंथाङा माने दावबायनो मोजां मोननाय मोननैसो जायगाफोरनि मुंखौ खिन्थानो हागोन।
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दावबायनाय बेबा इंलिसनि ट्रेभेलानो जाहैबाय ओ बेरायनाय ओ आं थ' मोननैनि अधिक बारा थांखांबाय थांनायालाय बेलेग बेलेक जायगायाव जेरै उम ओरै अरुणाचलखै जिर'खै टावांखै आरो जोंथिं ओ ओ गामि खाथि खालायावबो बेरायथावना जायगा दं बेखौ आं होनथ'ला गोजाननिखौ होनसै ओरै गोजानाव जाहैबाय। शिलंबो दं लिस्टाव ऐ गुवाथियाथ' गुवाथि बेयावबो बेरायो। आरो गोबां दं बायो दा आङो बेफोरखौल' बुंग्रोबाय।
गोजोननाय थाबाय दे फोरमायनायनि थाखाय नों थांसिम। दा ओ नोंथाङा बेरायनानै माने माबायदि मोन्दों माने एक्सपिरियेन्सखौ जेनेबा बैफोर जायगायाव बेरायनानै माबायदि मोनदों। आरो माबाफोर गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदों नामा औ। खोन्थानो हागोन नामा?
आङो एक्सपिरियेन्साथ' गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों जेरै आङो जिर' थांनायावहाय गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोन जों ओ बे जिर'नि मानसिफोरनि काल चार एबा मोसानाय एबा ट्रेडिस नेल मेथाइ मोसानाय दामनाय देनाय खननाय गोबां आरो खेलाबो बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आंङो नुफेराखैमोन बिसिनि ओरैनो मा होनो ट्रेडिसनेल बा बिदिनो कालचार बेफोरनि सोमोन्दै माबोरै माबोरै खालामो माबोरै माबोरै खनो जायो। बेफोरखौ आं माने मेगनजों लाइभ नुफेराखैमोन थां नानै आंङो नुनो मोन बाय नुनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय। ओमफ्राय आंङो बिदिनो गोदान-गोदान लोगोफोर बो बानायबोबाय। सानै साथामसो मानसिफोरबो गोद गोदान-गोदान लोगो मोनबाय आरो बिसिनि भासाया जोंनिजों मिलायाना ओ नों गोदान भास बाबो आंङो से एनै सोलोंबोबाय सोलोंनोबो मोनदों। खोनानोबो मोनदों बिदिनो जोबोद आरो बिसिनि माइ गायनायखौ माइ गायनायनि स्टाइलखौ नुनानै आङो एसे मा होनो बेखौ जेनेबा बिराद क्रियेटिभ बिसोरखौ माने आं सानबाय जोंनि जों मिलाया माने एसिनि माइ गायनाय स्टाइला ओरै बिसोरना ओ हा गोजौआवसो हाजो गोजौ जौआवसो गायो नालाय बिदिनो थाखो-थाखो-थाखो हो बायदि बानायना दोननो हालेवो मायो मालि खोयो मा फैयो बिदिनो थाखो थाखोयैनो गायो ओमफ्राय गाहायनिफ्राय नायबा हाजो गोजौआव ओ माइ खिलिबा गो ओ जोबोद समायना नुयो माने बुंख'हायि औ-औ हाजो गोजौ गायो नालाय नायनो जोबोद समायना नं खायो नुनायालाय ओम
औ
ओमफ्रायो जायगाफोराबो हाजो दंजोबो सोरगिदिं दैसा दैमा गोदान गोदान ओ गोदान गोदानथ' नङा आङो नुफेरि ओम फुल एबा चेरि ब्ल'सम बा मा होनो बेफोर खौबो नायनो मोनदों ओरै पिंक पिंक बारो ना ओम बेफोर खौ नुनो मोनदों आरो बिसिनि ट्रेडिसनेल डिसफोर खौबो आङो जानो जानाय नायनाय मोनदों जा माने ट्राय मोनदों आं औ औ आरो बिजो नि गोबां गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स लाबोदों आं माने
औ औ
दा
बुंनायदो नोंथां
दा नोंथाङाबोथ' मोनसे मोननैबा गोबां जायगायावनो बेरायहैदों खोमा दा नोंथाङाबो औ ओ एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थाना होब्ला मोजां जागौमोन अब बे बबे जायगायाव बेरायदों माब्रै माब्रै मोननाय बेरायनानै बेखौ एसे फोरमायना होबा मोजां जागौ
औ जागोन दे ओ आंबो माखासे बिदिनो मुंदांखा जायगाफोर जेरै गुवाहाटि ओरै नागालेण्ड साइडखिजाय बेरायहैदों आरो दा मोजां मोनो आंबो बे बिसिनि जायगायाव थांनानै बिथांमोन जिनि जे गाननाय जोमनाय राव हारिमु बिसोरनि जे कालचार बेसोर बेफोरजों मोगा मोगि जानो मोन्दों आरो माने बिसिनि मावनाय दांनाय हाबा हुखा माने जि जोंनि नैबे ओनसोलनिजों बुहुद माने फाराग
औ औ। फारागथि
आरो बेजों लोगोसे माखासे मुंदांखा जायगाफोर जेरै माबा जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचल बे मोनसे हादरसा हिसाबै जेनेबा जों बेवहाय बेरायहैयो आरो। लोगोफोरजोंहाय बेयाव बेरायहैनानै माने बहत मोजां एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो।
औ औ।
माने मिथिंगानि दंफां लाइफां समायना आरो लोगोसे जायगायाबो थान्दा आरो बिथांमोननि जि जानाय रोखोम थानाय रोखोम बेफोरखौ नुनानै माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो। ओंखायनो आं सानो आरोखि माने जों जिउआवहाय माने एसेब्लाबो जे हानायसेबां माने बेलेग जायगायाव जोङो एक्सपिरियेन्सखौ लानांगौ आरो औ। आरो नोंथाङा बिनि बागै जेनेबा फोरमायबाय आं बिनि थाखाय साबायखर बावबाय नोंथांखौ। आरो लोगोसेनो नों नोंथाङा जेनेबा जोंनि लाइमोनफोर जि जाखांफुबाय थानाय हमना ला जेनेबा फरायसा खौ लोगो मोनोब्ला नोंथाङा बे दावबायनायनि सायाव बिसोरखौ माबा सान सान जेनेबा
औ उम बेनि सोमोन्दै थ' आंनाव बारा गो बारा गोसोआव फैयाखै फैनायालाय बुंग्रोलाय नों ओं दे।
औ माने नोंथां दा जोंना आजिखाल आथिखालाव माने मबाइल जुग जाबाय नालाय थारमाने मानसि फोरा गेलेनायखौनो होन बा बेरायनायखौनो होन बेफोरखौ गारनानै होन मबाइलजों बिजि जानानै थानायखौ नुनो मोनो आरोखि। ओंखायनो माने बेफोर लानानै जेनेबा बे बेरायनायखौ लायोब्ला माने माबायदि बिसिनि जिउआवहाय माने दावगानाय फैगोन बिनि सायाव एसे बुंजागोन नामा सानदों आरो आं।
ओ बे जिथु जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा न' सिङाव हाबसोनानै मबाइल बा नायबाय थायोब्ला लेपटपनो जा टिभियानो जा सानसे सानसे सानसे हर माने सानसे हरसे नायबाय थायो न' सिङाव हाबनानै ओंखारा माया बे एसे ओम एसे नङा बहुथ एफेक्ट खालामो मानसिखौ
औ
बिसोरनाव ओ एक्सारसाइस बा बिसोरनि देहाया बारा मोजांबो थानाय नङा बिदिब्ला ओंखारलायाबा
औ
ओंखारलायाबा बेरायलायाबा बिसोरो बाहेरनि दुनियाहाय माबोरै सलियो बा माबोरै माबोरै खालामनांगौ ओ नलेज मोननाय नङा इसोरो माने
औ नोंथां
नोंसोरो ओ खाथि खालायावबो फरिखा आनजाद हैनोबो रोंनाय नङा माने हारसिं थांना फैनो जेरै हमना ला गुवाहाटियाव फर आन्जाद हैगोन मागोन इसोरथ' बाहेरनि नलेज बारा गैया ना बिसोरो रोंनाय नङा माने थांनो ओरै थांनो ना ओरै थांनो ओरै माने बहुत बिसोरो टेनसन बायदि जागोन इसोरनाव
औ
आरो बिसोरथ' बिदिनो सानसे सानसे हाबसोना थानाय जागोन ना न'आव माने ओंखार ओंखार ओंखार लाया नालाय दानि जुगनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फोरा। उम देहायावबो बुहुत एफेक्ट खालामो लेजि लेजि बा ओम अलसिया जानो हमो
औ
बिदिनो बेमार बेमार-सेमारबो जायो। बिसोरो मिथियासो जे जोंना बिदिनो खेला-सेला गेलेयैनि थाखाय जादों मादों बिसोरो हमनो हाया बेदि बिसोरो बिसोर नङा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ बांसिनानो आरामाव थानो लुगैयो। ओ जानानै लोंनानै आराम थानो लुगैयो ओम
थानो लुबैयो
बियाम-सियाम खालामा माया
औ
बिदिनो थाबाय थायो। ओम दा बे बहुद साननांगौ गोनां
साननांगौ होनाङानो औ नंगौ नोंथां।
बिथांङाबो फोरमायनो हागोन नामा माबोरै जोंङो बेखौ ओ सुद्रायनो हागोन बा माबोरै स्टेपस लानानै जोंङो बे प्रब्लेमखौ समादान खालामनो हागोन
औ नोंथां मोने दा औ जोंङो बेरायनाय होनोब्लाथ' बेरायनायजों लोगोसे जोंहा माखासे गोबां खाबुफोरखौ जोङो मोनदों आरो जेरै जों बेरायनाय लोगोसे जोङो बेरायनो ओंखारोब्ला जों न'निफ्राय ओंखारथारनांगौ जायो नंङा होमबा जुदि जों बायहेरायाव ओंखारो अब्ला जोंनि मोदोमाबो लोर सोर खालामनाय जानायजों लोगोसे जोंनि बडिया एक्टिभ जाना थाबाय थायोब्ला जोंनि जे सोलेरनि थै खारसारथाय बियो बारायो आरोखि आरो बिदि बारायोब्ला जोंनिया औ जोंनि थैनि खारसारनाया मोजां जायो आरो लोगोसे बायदि रोखोमनि जि बेमार आजार बे गोरलैयै जानो हाया आरो आरो लोगोसे जोंनि माइन्सेट औ फिजिकेलफ्राबो फिट थायो बेफोरबायदि माखासे बेनिफिटखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिनो जेनेबा जोंङो लाइमोनफोरनि गेजेराव थांनानै मोनसे एवारनेस प्रग्रामफोर बा फरायसालिफ्राव बिदिनो खाथि खालानि फरायसाफोरखौ लेंनानै
हेलौ